औ खोनादों नोंथां औ होमबा जोङो ओ नै ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो नोंथां। होमबा जोङो दिनै माबा एसे बर'फोरनि
ओ माबाखौ रायज्लायनोसै नोंथां जोङो बर'फ्रा न'आव फिसिनाय जुनारनि सायाव।
औ जायो नोंथां राय्लाय जायो औ औ दे राय्लाय जायो।
नोंथाङानोस फोरमायग्रोदो दे बेफोरनि बागै
गामि आरो गामिनि खाथि खाला गोदोनि सोलिबोनाय फिसिबोनायनि सायाव एसे सावरो बुंनोसै आङो अ जोंनि एसे जोंनि गामि आरो खाथि खालाथ' गोदोनि फ्राय जों नुबोदों बांसिनानो जोंनि बर' माहारिया दाउ दाउ अमा बेफोरफोरखौनो फिसियो बांसिनानो आरो बांसिन दो आथिखालावबो बांसिन दा अमा फिसिनानै जानायखौनो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' आइजो फोरा जोबोर मावथि जा दाउ अमा फिसिनाय जा हांसो बोरमा मोसौ अह बिसिोरना एकदम आखा फाखाथार। गोदो गोदायथ' ओरैनो न'फोराव मासे मानै बिदि अमाफोरखौ फिसिनाय नुयोमोन। अ नाथाय आथिखालावथ' गिदिर गिदिर फार्म बानायनाय जाबाय। दोरो दोरोङारि बिगियान आदबजोंबो फिसिनाय जाबाय आथिखालाव अमाफोरखौ आरो बे बेफोर फार्म बानायनानै फाननानै ज मुलाम्फा मोननो हायो आरो। जोंनि बर' आइजोफोरा मुलाम्फा मोननाय नुवामोन आरो मासे मानैल' फिसियोन ओ आथिखालाव मोजाङै फिसिनाय लोगोसे गावजों लोगोसे मालायखौबो खामानियाव सोफानानै मालायखौबो जिउ राहा खालाम थांनायनि राहा लामा खालामलांनो होदों। बेफोर अमानि फार्म खुलिनानै लोगोसेथ' आथिखालावथ' मोसौखोथ' बारा फिसिनाय नुला जोंनि ओ टाउन सोहोर नोगोराव थानायफोरखो गामि गफायाव दोङो गामि गफायावबो बारा नुनो थांला मोसौफोरखौ फिसिनाय नाथाय बोरमाखो नुयो बोरमायाथ' गासैनि न'खरावनो थायो मोसौखौ गासैनि न'खरावबो ओ आथिखालाव नुनो मोनला । मा ओ मानो होन अब्लाथ' आजिखालि ओ गांसो हाग्रा बंग्रा गैला
नंगौ नंगौ माने मोसौ गुमनो थाखाय दोनदाल होनो थाखाय औ
फोथार गैला माबा गैला गामि गफायाव जि दैमा फार दं एसे माइ गायग्रा फोथार दं बेफोराव खा जायो नाथाय एसे नोगोरारिफोराव थानाय सुबुंफोराथ' फिसिनो हाखाला।
नोंगौ नोंगौ
खस्थ' जायो फिसिबोला बेफोरखो दाथ' दाथ' जोंनि बर' बर'फोरनि न'खराव बांसिनानो दा दाउखौथ' थाखायो‌ दाउ हांसो बेथ' थाखायो। आरो गा सोनि नख खराव बुंनो थाङोबाथ' गासै नखराव अमा फिसिजोबो जोंनि गामियाव। आरो जोंनि खाथि खालानि गामिफोराव अमाखो फिसिजोबनाय जायो। औ औ नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननिसिम माबायदि माखो बांसिन फिसियो मा जुनारखो?
औ औ ओ नोंथाङा जेरै बुंदों ओ नोंसोरनि न' माने गामिफ्राव बा खाथि खाथिनि खालानि गामिफोराव माने न'खरफ्रोमनावबो अमा थायो थिग बेबायदिनो माने जोंनियावबो गोदोनिफ्राय फिसिनाय हिसाबै जोङो माने रोंगौ बेखौ फिसिनो माबायदि जोङो मा आदार जाहोनांगौ। माबायदि समाव जोङो बेखौ खानांगौ हगारनांगौ आरो लोगोसे जोङो गोबां न'खरफ्रानो माने ओ न'खर फ्राव फिसिनानै जोङो बेखौ फिसा जाहोयो। माने फिसा जायोब्ला बांसिन मुलाम्फा दङ आरो । ओ बेनि थाखायनो जोङो । फिसा फिसा आथिखालाव माने बांसिन मानसि न'खरफोरानो माने फिसा जाहोनो था थाखाय अमा ओ अमा बुन्दिखौ फिसि फियो आरो मानोना मुलाम्फायाबो बेयाव बांसिन दङ जोङो त' द' दानसोनि उनावनो बेखौ जोङो उम ओ जेनेबा फु-फुलि होनानै जोङो ओमफाय थाम दाननि उनाव जोङो बियो फिसा जायो बियो जेनोबा थाम दाननि उनावनो ओ जों बिनिफ्राय बा जौसे दिन बा जौसे ओ जि दिननि उनाव जोङो बिनिफ्राय फिसाखौ मोननो हायो। बे फिसा मोनखांनायनि उनाव जोङो ओ जि आरो उन्थाय फिसाया जाखांनायनि उनाव बे फिसाखौ जोङो ओ दानसे खावसेनि उनावनो जोङो फाननानै मोनो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
थाखायनो जोङो बेबायदि ओ फिसा जाहोनो थाखाय जोङो बुन्दि अमाखौ बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो। उम जोङो बे फिसाखौ फानोब्ला जोङो मासेयाव दाथ' गोबां दाम जाबाय मासेयावनो ओ थामरोजा ब्रै रोजा
बा रोजा बा रोजा गाहाम थांबाय?
नंगौ नंगौ। ओमफ्राय जोङो जुदि मासे अमा बिमानिफ्राय जोङो ओ जिथा जोङो जुदि फिसा मोनो अब्ला जोङो गोबां रां ओ मोननो हायो जोङो मासे अमायाव जोङो औ थामो रोज ब्रै रोजा नंगौ ब्रै रोजा मोनोब्लाबो जोङो ओ जिथा अमायाव जोङो ब्रैजि रोजा खामायनो हायो थ' माने ओ द' दाननि गेजेरावनो मानोना अमाया ओ अमानिफ्राय जोङो बोसोराव खननै फिसा मोननो हायो। माने बिसोरना ओ थाब थाब जायो नालाय एसे माने थाबैनो बिसोरो फिसा जायो। बेबायदिनो जोङो बोसोर बोसोराव जोङो खननै बिसोरनिफ्राय ओ फिसा मोननो हायो। बेबायदिनो दायो आथिखालाव बेबायदि फिसिनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो माखासे फोर फिसियो जोङो ओ गिदिर खालामनानै फाननो फाननो बा माला बा माबा मोनसे फोरबोफोराव जानो था खाय बा सो सोरबा ओम ओ माखासे समाव ओ हाबा बायदिसिना न'खराव थायोब्ला बेखौ बे हाबानि थाखायबो ओ अमाफोरखौ जोङो गावनो न'आवनो फिसिनानै लायो आरो। बेबायदिनो जों अमा फिसिनायखौ गोबां नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां ओ नायखौ बुंनो थांबा नोंथां गोदो गोदायथ' अमा दाउ गासै न'खरानो फिसिनो थांगोमोन हाबा हुखा सारदुफोराव न'नि अमाफोरखौ होनो होनाय थाङोमोन अमा दाउफोरखौ बोरमाफोरखौ आथिखालावथ' बायनानै होनायखौ नुयो बांसिनानो आरो अमानि ओ मुला दामाबो गोबां बारायबाय आथिखालाव आरो आथिखालाव आथिखालाव जोंनि बर' फोरखो लकेलाव मानि अनगायैबो आजिखालि बिलाइथि होनो जिखौ बाहेरा होनबा हेमसियार बिगियानारि दोरोङारि आदबजों लेबाव दिहुनजानाय बेफोर अमाफोरखौ बांसिन फिसिनायखौबो नुनो मोनो आथिखालाव
औ माने बैफोर माने बैफोरो औ देरसिनो नालाय गिदिरसिन जासिनो थाबनो देरो औ बेनि माबानि औ नंगौ
अ लकेलाव मानि अनगायै आथिखालाव बेफोरखौ बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो जोंनि
नों नंगौ-नंगौ
अ आरोइथिं बुंनो थांबाथ' दाउफोरखौबो गोदो गोदाय जेरैबाय फियोमोन आथिखालावबो फार्म बानायनाय नुनो मोनो दोरोङारि आदब बाहायनानै बेफोरबायदिनो गोबां दाउनि फार्म नुनो मोनो दाउदैआरिदो आरोइखो फालांगिरि खालामो जोंनि बर' ओम आथिखाल आरो लोगोसे बोरमा फार्म फार्म बानायनानै बोरमाफोरखौबो खालामनाय नुदों गोबां जोंनि अ खासे खानैल' नङा गोबाङानो जाबाय बर' सुबुंफोरा बोरमानिबो फालांगिरि खालामो फार्म बानायनानै अमानिथ गोबांङानो दं ओफ्राय दावनिबो नुनो मोनो आरो मोसौआथ आथिखालाव बांसिन नुनो मोनि जाहोना जाबाय सिगांथ मोसौ हालुवा लाखियोमान हाल एवनो दा आथिखालावथ बारा गोनां बि गैला बिनि थाखाय ट्रेक्टरदो एवनायनि थाखाय मोसौ हालुवाखो बारा फिसिनाय नुनो मोनला आबादारिफोरखौ गासै ट्रेक्टरजोंनो जाजोब ना
औ औ औ माने आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो सों नो नागिरदों जेनेबा जोंङो अमा आरो बोरमा ओमफ्राय दाउ बे मोनथामखौ जोंङो जानायनि अनगायैबो आरो बेलेग माबाफोर हाबायाव बाहायनायखौ नोंथांङा नुनो मोनदों नामा
अ बिदि बांसिना थ जोंङो फुजा फाथोलाव होनायखौ नुदों आंङो
औ औ औ
जेरै जोंनि हांसो फारौ जोंनि बिसरि फुजायाव बरनि अ बे बेफोराव बोलि होनाय नुदों आरो बोरमाफोरजो जों जोंनि बरफोरावो आजिखालि माने कालि बिमाखौ बेफोरावबो बोलि होयो आरो गोदो गोदाय थ बरफोराथ मैसोबो
औ नंगौ जोंङो ओ बेफोर ओ अमा ओ अमाखौ जो जोंङो दायो बोलि होनाय नुला सिगां मोजां समाव होयोमोन खिथु दायो जोंङो बोरमा आरो दाउखौ ओ खेराइ फुजा बा बुलि बाथौआव जोंङो दाबो बोलि होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बेफोराव माने बेफोरखौ नांथारगौ आरो बोरमा ओमफ्राय दाउ बे माने होथारनांगोन आरो बे फुजाखौ होनाय समाव बोलि
उम जोंनियाथ' बांसिन बुंनो थाङोबा हांसोनि दाउदैआबो फुजायाव खा थियो लोगोसे फारेव फारौफोरखौबो जोंनि बाराय बारा बिबांनि फिसिनाय नुनो मोना जों फारौफोरखौ फारैफोरखो जोङो अ' न'आव जानो आन्थाल' फिसिनाय नुनो मोनो आरो बर'फोरखो।
औ औ नंगौ
न'
माफा मानै
औ माफा एसे खम खम बिबांनि ओ फा सेेर
औ माने गोनांथि जायोब्लाबो जोङो ओ आ-आलादानिफ्राय बा गुबुननि फ्राय लाबोनानै बाहायफैयो आरोना दा औ।
दा बेनो आरो ओ दाउ अमा दाउ अमाखोनो बांसिन बर'फोरनाव नुनो मोनो आरो।
औ मोन औ नंगौ
बांसिन बेफोरो आरो जोंनि आरो हाग्रानिफ्राय मोननाय माखासे जे जु जुनारफोरखौ फिसियो बर'फोरा बुंनो थांबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय हमना लाबोनाय सेसाफोरखौबो सेसाफोरखोबो ओ फियो। लाबनानै
उम
बे दाउ दाउ मैना दाव फाथो बेफोरखौ फिसियो बर'फ्रा जोंना माखासे बिदिनो गोबां यो हाग्रानि फोर मोननाय दाउफोरखो फिसियो आरो जोंनि बर'फ्रा बांसिननन' आजिखालि आर' आथिखालाव गो गोबां रोखोमनि दाउफोर दोङ बेफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नंगौ औ माने बायजो बायेरा। गोदोनिफ्राय ओ जोंनियाव मोन फैनाय बा फैनाय। बेफोर दाउखौबो ओ माने लाबोनानै फिसि फैनायखो नुयो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगो।
औ बेबायदिनो।
नोंथां अ जोङा सम समा जाबाय दङ' उनाव रायज्लायनोसै दे नोंथां गोजोन्थों। गोजोनथों नोंथां गोजोनथों नोंथां।